खोनाबाय
औ औ खोनादों दासो
औ सोर सोर दं
दङ नै गासिबो रायलायलायगासिनो दावराव दावराव
मा खालामदों
जिरायनासो दं ओरैनो
ए हारसिं ना दं मानसिफोर
लोगोफोर दं ओमफ्राय आं ओरै साइदआव फैबाय हारसिं
ए
थाइजौ खान्थालफोर जायाखै आमथिसुआनि
ओ जादोंमोन माबा आनारस थाइजौ। नोंस्रालाय नोंहालाय
खान्थाल जादोंमोन जोंबो
ए खान्थाल बायदोंना दङ फिथाइ बिफां?
लोगोफोरनावसो बिहरलाबायदों लायदों ओमफ्राय जाफैबाय।
औ दावराव खोनाफैदों एसेनो।
बिसोरनो राय्लायगासिनो मावनाय
ए
बेरायहैला बायाखै जेराव बो
गैया बेरायनो मोनाखै आंहा बेयावनो थांनाय आरो फैनायल' बेनोसै।
माबा खामानि मावो?
ओ फोरोंगिरि मावो कम्पिउटार। कम्पिउटारनि फोरोंगिरि
औ
गैया बेरायनो टाइम बेयावनो थांबाय फुंनि नयथायाव। बेलासिनि सयतासिम
अबेयाव फोरोङो आब'आ?
ओ सापागुरिखौ मिथियोदा?
औ मोनथियो।
बिनि सना हटेल बारनानै एसे गयबारि खाथि जाहैयो आरो
ओंख्रिया ओ जों सिगां जाग्राफ्रा आलु बाथोनसोमोन ओमफ्राय उनाव उननि जाग्राफ्रा ना लायनानै जाफैदों मैथाजों।
ए
नोंसिनालाय मा आंख्रिमोन?
जोंना सानावहाय दालि जहल ओमफ्राय सबाय बिमा फाजासोमोन।
ए
दालाय मा ओंख्रि संगोन? ना मोनथि'था?
हा
ए दालाय मा ओंख्रि संगोन होनदों आं
ए दा माबा नाजों मै था संनो नागिरदों ओमफ्राय बोरमा बिबु फाजा ना सायगासिनो बिमाया सायदों बिमाया ओमफ्राय आहा दा संनांसिगोन आरो बिमाया ना सायना होगासिनो।
औ
औ
फरायसालियाव थाङाखै दिनै
थांदों आवाय फरिखा दंमोन
मा माबे मोनखो
आं सेकेण्ड सेमिस्टार आव मोनबाय बड' मेजरसो लादों।
ए
बि ए
ए मा मा रायलायनोंलाय नामा
औ रायलायनायफ्रा आन्दायलायलाङो आंबो
फैनाया माबायानो फैया
उम
औ र एबा बिजाब नायनानैसो होख्लायनांसिगोन
माने
बिजाब नायनानैसो होननांसिगोन
ओमबासो गोसोआव फैसिगोन ।
औ माबा रा मा होनो रावखान्थि
औ औ औ बिनि सायाव रायलायाखैथ' जों बिनि सायाव रायलायनांगौ ।
औ
औ रावखान्थि माखौ होनो बिदिनो होनना
उम
ननाय लालायलायनो हायो।
उम सिगाङा सावरि सावरि गोगार माबानानै गोरनानै मा माखौ सोंगोन बिदिसो खालामनांसिगोन एबार
औ नङाबा बै माखासे माबाखो बा थ्राफ्रानो थालांजोबगोनसो नङाबा जों लांफाजोबनो हानाय नङा ।
औ
ओ माखासे बे जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि सायावल' रायलायनाय जायो माखासेनि सायाव रायलायनायानो जाया
ओम माने गुबै रावफोरखौ बाहायनानै जाया नामा ।
ओहो
हाय सियाय गासिनोसै उन्दुनोसो ओंखारदों आं
उम जोंआथ' नयथा साराय नयथासोनिफ्रायनो संनाय जायो फैनानै ओंखामखौ साराय नयथासोनिफ्रायसो सं मोनानि ओंखामखौ साराय नयथासेनिफायसो संनाय जायो
ए
सारिदसथा दसथा साराय दसथा। दाख्लैनिफायनो साराय दसथासो सहैखायो।
जानाया
जानाया
फ्राय गासिबोथ'सो फरायग्राफोरानो थाहैजोबो नामा?
औ बांसिनानो बर' बांसिन थायो।
फरायसाफोरबोना?
सानैल' फरायै दं।
हे इसोर। हरबाय आंङो
ए
फन हरदेरदों नोंनाव हाय फन फैनाया थांसिगोन खोनादों नामा?
औ खोनादों।
ब्ला फन हर। नोंनि लोगोआ फन हरदेना होननायखौ नुयाखै नों। बेयावनो रायलायनो सोंहरदोंब्रा बे।
ए
हाग्रानि मैगंफ्रा मा मा खोनथादो?
सिब्रु ओमफ्रायो जोग्लावरि बुरि थखन गारला गारला बिजौया मोजां
सिब्रु दं मोनना
सिब्रु ओमफायो सिंब्रु ओमफ्रायो बै अनलाजों जाग्राया हले बारसिखि बारसिखा बिबारसो होनो।
दङ हाग्रायाव मोनो ओ ओ उम दुब्लि बारियाव मोनग्राया मानि मुनि खानसिंसा मानि मुनि ।
उम।
ओमफाय बर'नि एमाव बानायनायावहा मा दंफां होयो बै बिफांखौ । होनानै बानायनाय जायोनो ओं । ओ खान्थाल बिलाइ, थाइजौ बिलाइ, आनारस बिलाइ
अ ।
ओमफ्रायो मा मा होबावोमोनथाय? लोखोना बिजौबो होबावोन बिबार।
मा मारै?
बिखोना बिजौना बिबार होयो। आबदलाय लखिल आदलाय ।
जानलाय आंबो मिथिखादा मोजांना बानायाना ।
खान्थाल-खान्थाल गेलायबोयो।
अ बिदिनो होयो होनै खोनाना ओमफ्राय थाइजौखौबो होयो होनदों।
औ स लहयो आनारस लहयो।
ओमफ्राय एमाव खर नङाब्राय जाया। खर' एमाव जाखानाय दै संग्राफ्रा बिनि खर'खौ। हायसेसे थनिद जाबा गाया।
औ।
नङाबा।
औ । ओमफ्राय मा-मा दंबावगो?
बि मानरलनो।
मा-मा दंबावोथाय?
आव बियो लाइ ।
बाहा
एबार लिखाख लानानै रायजाय मोन आरोखि।
उम नोंहाथ बरखास नालाय बर साबजेक्ट बर आयदा होदोननानैख बर आयदाखौ नाय नो। ओहो सिखायालाय माबायानो गैया मेनथावनो गैया ओंख्रि संग्र्रियानो।
औ
दखान थांबाय बेखौनो बावबोबाय थावखौनो।
मानसिफोर जाखायनो।
ओम
माइरंआबो दरथिंजोबो।
बे जोंहा फाजा फुजु एवनायावनो दा थांबावो थावाबबो।
बे बस्था रुनाय बस्थायाबो नैजिस्नि केजिलस थायो ओमफ्राय मानसियानो हिर' बे मानजायो सान थाम सान ब्रैल' थाङो आ माइरंआनो
ए माने रुनाय फुसायो
उम रुनायखौ सानथाम सानब्रै थाङो थावाबबो जेरा साननै सानथामफ्र थावाबो
आंना दसेनो नै माबा नाङाखैमोन टावार औ जासिगोन नै नों जिसेयावबोदाननो हागोन
उम
उम
दाननोसै होनबा औ दे औ